औ औ खोनादों दे
औ औ।
औ।
मा खालामगासिनो नोंथांङा?
ओ दंनायाथ' बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो आङो दा।
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो।
अह ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय नै इसे। दाबावैसो।
अ मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रियाथ' जोंना अमाजों आलुमोन।
अ गोथावानो।
औ अमा होनब्लाथाय आरो गोथाव नङाबा जाखायाना।
औे नोंथां। नंगौ।
नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन?
अह ओ नोंथांनो हरनायनि जाहोना जाबाय ओ नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन आं। थुरिनुब्ला बाथि गारो होननाय बायदि। थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बायदि नोंथांखौसो आं नुहरबाय।
गोदोनि राव गोदोनि राव बाहायथारबाय नोंथाङा।
औ औ। ओ जों बाथ्रा फावनि सोमोन्दैनो सावरायनो नामा एसे?
एह बाथ्रा फाव। दाथ' आं बाथ्रा फावखौ बावगारबायमोनलै गो दो बे जि थाखोआव फरायनाय मेट्रिक आनजाद होखांनाय बेसिमल' फरायनाय जादों बाथ्राफोरखौ बेनि उनाव फरायनायानो जायासै आं। बावगारनाय बायदि जाबाय थेवबाबो एसे रोमै रोमै गोसोआव दं आरो दासिमबो। सावरायजागोन नोंथां।
औ औ। ओ जोंहाथ' बाथ्रा भावखौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ बाहायदों।
औ। ओ जोंनि गोदो गोदायनि औ नंगौ।
दिनावसो आथिखालाव माने बाथ्रा भावखौ बांद्राय बाहायनाय खोनानो खोनाला माने खोनाथारलानो आंथ' गामिसिम। उनावसो दाना बाहोयो ना मायो आइ
खम जाबाय।
खोनायो नामा?
ओ एसेबांथ' खोनानायानो जाला माने गावजों गावनो बावलायलांजोब्बाय बाहायबाय थायिखाय।
औ-औ
औ दा जायफोर बिजाबाव लिरनानै दोननाय दङ बि खौसो जोङो फरायनानै मिथि बोदो आरो
औ बेखौलसो आंबो मिथियामो औ बेखौल'सो आंबो मिथिना मोनदों
ओं गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बे जिहेथु ओ मायबा माबा मोनसे थासारि रियाव माबा मोनसे जाथाय जानायफ्राव ओ बे माबा माखासे बाथ थ्राफोरखौ जोंहा थब थब बुंङोमोन आरो बेबायदिनो
औ सुंदयै बुंनोबा नाना औ सुंदयै एसे फोरमायनो थाखाय।
माबा मोनसे बाथ्रा फोरमायनो थाखाय। जेरैहाय जों बाहायमोन हिनजाव गोदान नायनो थांब्ला थुरि नुब्ला बाथि गारो। माने जाय बुस्थुखौ जेराव नुयो बेयावनो नागिरनाय जायो आरो बेफ फ्राय लाबोनो थाखाय। रिदि खालामनाय जायो बेबायदिखौ जोंङो खोनायोमोन आरो।
ओमफ्राय बे हिनजाव गोदान नाय हिसाबै जेनेबा बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया।
औ नोंथां औ।
बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बोरै मोनथाय बेनि बुंफ्रुरनाया
अ बियो ए अबेबा मोनसे बुस्थुखौ नंङाबा ब सोरबा सासे मानसिखौ सिनायनो थाखाय जोंङो बारा गोबाव सम नाङा बेखौ दान्दिसे उनावनो बा साननैसो उनावनो जों बिनि गुबै आखुखौ मिथिनो मोनो ओ बेखौनो बे बाथ्राफोरजों फोरोम फोरमायनाय जायोमोन आरो नोंथां
माने बै सिखा गोदाना सानथाम होननाय हिसाबै माने बे जाय सिखाखौ जों हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै सानथामसो दानना नायबासो मिथियो नङा होमबा सि खाया मोज जांना गाज्रि औ बेखौनो माने हिनजाव गोदान जों हिसाबै माने हिनजाव सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मोननाय माने बे बे हिनजाव गोदाननि आखुखौ दानथामसोनि उनावसो गुबै आखुखौ मिथिनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ दंङ मोन खोमाना
औ औ नंगौ नोंथां औ
आव गैला माने गोबावथार जाबाय नालाय फरायैआ
औ नोंथां ओ ओरैनो साज्राङै नायबाथ' जोंहा बा थ्राफ्राव जेबो ओंथिखौनो नुहुन नुहुराना
औ औ नोंगो गोथौयै हाबना नायोबासो सानना हायो आरो मोनो
औ औ नोंथां ओ जेरै जों साननो हायो सैमा सोंनाया अरनो रोङा ओ औ सैमायाथ' गासिबो सोङोना नोंथांना
औ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा नामा ओमफ्राय बिदिमोन नामा
औ नंगौ औ ओरैनो थ' गासिबो सैमाया सोङो आरो गा सिबो सैमानावनो हाथाय थायो
औ
औ गासिबो सैमायानो अरनो रोंगौ नंगौना नोंथां नाथाय बेहाय बुंनाय जादों सैमा सोंनाया अ नो रोङा सोंनाय सैमाया अरनो रोङा बियोथ' औ साज्राङै नायबा थ' बे जाथावथाराना
औ जाथावथाराथ' आरो बियो
नाथाय बियोदि माबा मोनसे ओंथि गोथौ ओंथि फोरमायदों बेखौ जों मोनो आरो बाथ्रा फावनि गेजेरजों
बे बाथ्रा फावखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
औ औ हागोन दे बांद्राय बांद्राय सोंनाय सैमाया अरनो रोङा । बेबायदि माने बे सैमाया सोंबाय थाबा सोंबाय थाबा सोंबाय थाबा अरनो थाखाय टाइमखौनो मोननाय नोङा बे रोखोम आरो औ आरो अखा खो खोरोमनायनि बेलायावबो जाय अखाया खोरोमबाय थायो बे हायालासिनो गुबुन फारसेथिं बिरखारलाङो बेखौ जों मोनदों आरो
औ माने बेखौ मानसिजों रुजुनानै ओ बुंनो थाखाय माने जाय जेनेबा सैमा सोंनाया अरनो रोङा होननाया जेनेबा जाय सुबुंफ्रा माने गावल' खामानिखौ गोरों साननानै ओ बिदिनो मानसि फोरनि सिङाव दुगा दुगा बुंनानै लाग्रा सुबुंखौ माने ओ रुजुनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायदो दां जेनेबा जाय खामानि रोङा बेसो खुगायाव दुगा दुगा बुंबाय थायो ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
ओमफ्राय आरो दंबावो नोंथां माबाया
अनला खारियाव आगान थायै
अनला खारियाव आगान थायैखौ बावना दङ आं नोंथां दा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ बेबो बे रोखोमैनो बांद्राय ओ दिफारेन्स नोङा बे सिगांनिजों अनला खारियाव आगान थायै माने ओ जानला मोनला सा साज्रां बाथ्रा बुंनाय फ्रा जेरावबो रज'वा रावजोंबो मानिजाया बेबायदिखौ जोङो मोनो आरो
औ दासो गोसोआव फैबाय आं बावथारना दं ।
औ नोंथां नोंगौ।
बिनिफ्राय आरो बैयो मोनसे दंमोना बे बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो ना मा बुंनाया
औ नोंथां नोंगौ। गोजौआव मोफौ हायाव औ गोजौआव मोफौ हायाव बाहाग गो
औ
आ जिखिजाया खामानि जेब्ला जोङो जिक खिजाया खामानिखौ मावनो थाखाय सानगोन। बा जोङो मावनो रेडि जादों। नाथाय जोंनि खामानिया जाया बेनो
जाफुंआखै ने औ
औ बिनि सिगांनो जेब्ला जोङो आङो ओरैबायदि खालामगोन आं ओरैबायदि खालामगोन बेबायदि आं लागोन ओरै
सानग्रोनाय बा बाहागो रानग्रोनाय आरो जेनेबा ना
मोनगोन ना मोना जों बेखौ मिथिया नाथाय गाहायाव जुदि औ नाथाय गाहायाव जुदि रानलायबाय रानलायोब्ला आं आथिंखौ लागोन आं खर'खौ लागोन आं लानजायखौ लागोन बिदि बाहागो रानलायोब्ला नाथाय बिनि उनाव जेब्ला मो फौआ खारलाङोब्ला बे बाहागोरानाया ओ थि थानाय नङा आरो
मोनालासिनो
औ नोंथां
बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो आरो ना
औ मोनैनि सिगांनो आसा खालामनाय मिजिं थिनाय
औ औ बेनिफ्राय आरो बै माबा मोन सेया अजा बाराब्ला फिसा थैयो नामा मोनथाय
औ औ नोंथां। औ बेयावबो जों मोननो हायो। औ
अजा बाराबा फिसा थैया बे बोरै मोनथाय बेखौ
औ बेनो नोंथां अजा बुरजा ब्ला फिसा थैयो। बिनो आ बेखौ बाहायनाय जायो जोङो ओ जेब्ला मानसिफ्रा बुरजा थागोन। बियो सासे मोनसे बुंगोन सासे मोनसे बुंगोन आरो बै गुबुना मोनसे बुंगोन बेबायदि महर बेबायदि रोखोमाव ओ
जाय खामानि जेरैबायदि खामानिया जानांगौमोन बेबायदि जायालासिनो बियो आबुं जायाबो जानो हाग बे बाथ्राखौनो ओ बे बाथ्राभावजों फोरमायनाय जायो आरो
बे मोनसे आलदा बुंलाय बे मोनसे आलदा बुंनाय था खाय खामायनायानो जाफुङासै। बेखौ फोरमायनो थाखाय बे बाथ्राभावखौ बुंनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनियाथ' बाथ्राभावाथ' गोबां दं ना
औ नोंथां आरो जोङो मोननो हायो जों ओरै गुबुननि खौबो लाहरनि जोङो ओ हिन्दियाव दङ' जोंहा खरकि मुरगि दाल बराबोर। माने न'नि बेदरा दालिजों समान जाहैदों।
औ
ओ उम जेरै जोङो न'नि मानसिया हाजारखिनि मानसि गेदेरानो जाथों ओ हाजारखि फोरोंगिरियानो जाथों डक्टरानो जाथों बा इन्जिनियारानो जाथों होमब्लाबो जों बिखौ जेनेबा आंनि बिदाब्लाजो आं बिखौ आदा होनानैनो गाबजिगोन। बिदा बायदिनो बेखौ मानिगोन बेखौ सासे अफिसार बायदि साननाय नङा बेबायदि बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जादों आरो।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ नोंथां हेलौ। ओ बाथ्रा भावनि सोमोन्दै औ नोंथां बाथ्रा भावनि सोमोन्दै जों सावरायनाय खौ इसिआवनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे जागोन दे
गोजोनथों नोंथां
गोजोन थों